औ नोंथां होनलाय
औ खोनाहैदों ना मोजाङैनो?
औ खोनादों नोथां दे मोजाङानो खोनाथारदों औ। औ
एबारनि जोंनि सावरायगोननि टपिकआ दावबायनाय
औ नोंथां दावबायनाय
दावबायनायनि सोमोन्दै नङा होनब्ला
औ औ
दा होनब्ला जागायनोसै नङा होनब्ला
औ दे
ओरैनोथ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोंनि जि साखाथि फाखाथि दावबायनाय बे खौ दोन्थनानै जे जोंनि जायगानिफ्राय एसे गोजान जायगा माखासे बि बेफोरा थांनायखौसो दावबायनाय होननानै बुङा होब्ला। एसे गोजानाव मानि नङा होनब्ला
औ
औ दा बे बिथिङाव आंबो बुंनो थाङोब्ला माने दावबायनायखौ एक्सुये माने एक्सुयेलि मानि आंबो मोजां मोनो जोंनि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय सहैयोब्ला आरो बै जायगानि माखासे नुथायाइफोरखौ नुयोब्ला गाहाम नाङो आरो औ एक्सुवेलि मानसिफोर दावबायनायखौ बयबो मोजां मोनखायोसो माखासे रां खावरिनि थाखायसो थाब थानानै थायो
औ नोंथां औ सैथो खोथा औ नंगौ सैथो खोथा।
दा आं दावबायनाय होननानै बुङोब्ला आं ओरैनो गोजान गोजान जायगा दावबायाब्लाबो साखाथि फाखाथि दावबायो जोंनि जे जिल्ला बे जिल्लानि माखासे मोजां मोजां माखासे बेरायथाव जायगा जेरै माखासे गार्देनफोर पार्कफोर थायो नङा होनोमब्ला? बैफोर जायगा आरो थावनिफोराव थांनाय जायो आरो माखासे बिब्दिनो माने जारिमिनारि थावनि औ बै जारिमिनारि थावनिफोरखौबो नायनो लुबैयो थांनायबो जायो जोंनि जायगानि एबा जोंनि जिल्लानि जोंनि जिल्लायाथ कक्राझार जिल्ला नालाय
औ नोंथां औ बुं
जोंनि जिल्लानियावहाय आङो जोंनि जिल्लायावबो आं खना खनला बेरायजोबनो हायाखैब्लाबो जासिनि माखासे मोनसे गोनांथिथार माने जायगाफोर बैफोराव थांनो मोनद्रायै नङा मोनबाय
औ।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि जेनेबा बै समावहाय ओ। जों नायल जाल गंसेल इउनिभारसिटिमोन बडलेण्ड इउनिभारसिटि नङा होमब्ला सिगां समावथ दाथ कक्राझार इउनिभारसिटिबो फैबाय सिगाङाव इउनिभारसिटिया गोबां गैयामोन बे मोनसेलमोन बे समावहाय आं थांनो मोनदोंमोन जेब्ला आङो क्लास नाइन फरायदोंमोन जोंनि फरायसालिनिफ्राय आं बेवहाय दावबायनो खाबु मोनदोंमोन आरो सरखारनिफ्राय फ्रियावनो क्लास नाइनाव जों ज ज लोगोफोर गोजा गासिबो आरो लोगोसे जोंजों जोंनि फोरोंगिरिफोर था दा बेवहाय आं बडलेण्ड इउनिभारसिटिखौ नुहैजेनदोंमोन आं ओरैबायदि सानदोंमोन जेनबा जोंनि जे फरायसालि बे फरायसालिनिफ्राय बै बडलेण्ड इउनिभारसिटिसिम जायगाखौनो नैजिसे किलमिटार एबा नैजि किलमिटारसिम जायगालखौनो माने आं बिराद गोजोन दावबायनाय बायदि मोनदोंमोन आरोखि बै समाव आं जेब्ला एसे उन्दैमोन नालाय हो आरो बेबायदि मोनसे गोजौ गोजौ बिल्डिं गोजौ गोजौ इउनिभारसिटिफोरखौ नुफेरनायबो जायामोन नालाय बेनिखायनो बैफोराव थांनानै दावबायहैनायखौ आं बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोखि ओरैनोथ' आरोबाव बुंबावनो थाङोब्ला जोंनि कक्राझाराव मोनसे सेन्ट्रेल टेक्नलजि मोनसे दं सि आइ टि सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्नलजि बेवहायबो थांदोंमोन बेयोथ बडलेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय एसे मानि बाउणडारिया मानि गिदिरसिन मानो होननानै बुङोब्ला बेहा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बायदि सिटि जाबाय ना माने सेन्ट्रेल औ औ नंगौ थारैनो औ। सेन्ट्रेलखाय बेया गिदिरसिन दा बेवहायबो जोङो बेरायहैनो मोनदोंमोन आरोखि बै दिनखालिनो आं जे बुंदोंमोन दहाय क्लास नाइनाव थांनो मोननाय।
औ।
औ। बिनि बाउणडारि आरो बिनि जे ओ रैखाथि खालामनानै दोननाय बिनि जायगाफोरखौ बिनि मोजां मोजां बिबार बारि मोजां मोजां जायगाफोरखौ माने बेवहाय आं दावबायहैनायाव ओरैबायदि मोजां मोनदोंमोन जे बैनि हाग्राफ्रा थोबसेबो मैला गैयै माने जों उन्दुला जायो औ बिराद मोजांमोन आरोखि आरो लोगोसे आङो आरोबाव बे जोंनि जिल्लायावनो थांनो मोनबावदोंमोन जे बे समाव बियो गार्देना मानि जौगायाखैमोन एबा डेभेलप जायाखैमोन नोंथाङाबो मिथियो खोमा माने कक्राझारनि दाउखि पार्क होनना बुङो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला गौरां
औ गौरां पार्क
औ।
औ खोनादों खोनानायाथ'। थांनाय जायाखै।
औ नोंथां सिगां समाव जेबो मा गैयामोन जेबो बाउण्डारि गैयामोन वाल गैयामोन ओरैनो जास्ट माने बिफां-लाइफां एसे दंमोन लोगोसे बै दालां गोजौआ दंखायोमोन।
औ।
बारा फोसाबद्रायनाय नङामोन। आरो बै समाव बारा सुबुंफोरा थांनाय जायामोन नाथाय आथिखालाव गोबां होंगो दोंगो नुनो मोनसै सेंग्रा-सिख्लाखौ बांसिन नुनो मोनो आरो लोगोसे बोराय बेन्थ' थाङो दा बे हिसाबै जों बेवहायबो थांदोंमोन ओइदिनखालिनो। आरो जों माने बुंनो थाङोब्ला बे गौरां गार्डेनाव जुदि बेरायनो थाङोब्ला माने बेहलाव थांनानै फैयोब्ला जोंनि थाखाय मा होननांगोन माने जोंनि थाखाय खहा एबा जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होननानै बुंनांगोन माने बे गौराङआवल' हाबैयोब्ला गौराङाव थाङोब्ला आरोखि गौरांनि साखाथियाव थानाय गौराङाव मोनसे माबा दंबावो कालसारेल कमप्लेक्स जोङो गौराङाव हाबहैयोब्ला माने बे कालसारेल कमप्लेक्सखौ हाबहैयोब्ला साब माने बेयावबो हाबोब्ला बेयावबो हाबनांगोन आरोखि माने बेयाव हाबालासिनो फैयोब्ला माने जोंनि थाखाय माने खहा जागोन आरो मुलाम्फा जानाय नङा आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला कालसारेल कमप्लेक्सआव जोंनि हारिमुवारि हाबनानै दं माने जोंनि माखासे जारिमिनारि नां औ दा बुंनो थाङोब्ला बेवहाय माखासे मुसुखाफोर नुनो मोननाय जायो जोंनि दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानाय
औ औ।
दा बैफोर जोंनि मोनसे सिनायथि आरो आं सासे मानसि गिदिरनि मुसुखा नुदोंमोन बेनि नामखौ मा बुंदोंमोन बर'निनो सासे बिर जोहोलावमोन खोमा आं बावबाय औ
मावो बे गोबाव उन्दै समनि खोथा ना।
औ नोंथां।
उन्दै समाव हमनाय जाबायना। औ बेखायदिनो बालनाय जाबाय आरो।
बावनाय जाबाय औ
औ
दा जे बे बावनायखौ सोंनानै सोरनिफ्रायबा लायोबा जों मिथिनो हागोन
औ
होम दा ओमफ्राय बे थावनिया बे
बेरायग्राल' नङा आरोखि नोंथां
बेवहाय नोंथाङाबो मिथिगोन मानि जोंनि जे बि टि सि बिटिआ नि माखासे जोंनि चिफ आरो जोंनि गोबां एम सि एम एम एल ए फोर माने
आ बै जायगायाव मोनसे मिटिं हल दं गिदिरनो औ सावरायनाय जायो गोनां खोथाफोर
ओंखायनो बे थावनिया जोबोद बेसेन गोसा
औ औ
बेनिखायनो आङो सानदों आरो बुंदों नोंथां नोंथांनिसिमबो जुदि बे साखाथियाव थानाय गौरां पार्कआव थाङोब्ला बिनि साखाथि
खाथि थाराव थाबावनाय कालसारेल कमप्लेक्सखौ बावनाङा आरोखि औ औ बेयाव हाबनानै फैथारनांगोन जुदि थांफेराखैब्ला औ औ मानो होननानै थांफेरनायथ' थांफेरनाय जायाखै औ
नैबेसो गोनांथिसिन आरोखि
कमप्लेक्साहाय कालसारेल कमप्लेक्स औ औ औ औ
दा ओरैनोथ' जोंनि जिल्लायाव दावबायनायनि जायगा फ्रा बेफोरनो आरो बुंनो थाङोब्ला बैसागु बोथोर सुबैब्ला जोंनि जिल्लायाव बावखुंग्रि दं आरो बेथ' जोंनि औ बर'नि जेनेबा मोनसे मुंदांखा जायगा बायदिनो होनजाबाय मानि सम बोथोर सफैब्ला गाख खोनाय माखासे रंजानाय बा बोथोर गोदानजों नङा होमा
औ
औ दा बेनोसै आरो नोंथां जोंनि जिल्लायावबो दंबावो बेरायग्रा जायगाफोरा थांदोंमोन औ बुंनो थाङोब्ला दिरबिल दं दिप्लाइ दं
नोंथां
औ नोंथां बुं
नोंथाङा दानि बावखुंग्रि हाजों बुंदोंमोन ना औ औ प्रग्राम जायो नामा? बावखुंग्रियाव जेब्ला बैसागु बोथोरावहाय सम बोथोर सफैब्ला साननै सानथामनि हाबाफारि खुंनाय जायो लोगोसे पग्रामबो जायो नोंथां ओ हायेनाव जायोना जौयेनाव जायो बे प्रग्रामाहाय? मा होनदों नोंथा? बे प्रग्रामखौ होनदां हायेनाव जायोना जौैयेनाव? बेयो हाजो हाजोआथ' गोजौ जाबाय हायेनाव गाहायाव जायो औ हायेन गाहायाव जायोना औ औ आं सानदों मा माने हाजोखाय जौयेनाव जायो सानदों माने आङो
अ
मानि गाखोजेनन्नायनि जागायनायनि लामा गाहाया हायेना बे जायगायावसो जायो
अ औ बहुद मोजां जायोना नोंथां गोबां मोनसि जायोना प्रग्रामावहाय? औ गोबां मानसि जायो जागाय जेननायनि आगोलनिफ्रायनो गोबां मानसिफ्रा बेरायनो थाङो आरो बे हाजोखौ गाखोनो थाङो माखासे जारिमिनारि हिसाबै बयबो गाखोनो थाङो आरो लोगोसे माखासे मानसिफ्रा मिजिं आरो थांखि लानानै ओरैनो बे गोजौआव मा दं नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा? माने जि गाखोनो थाङो मानसिफ्रा ओरैनो मा दं गोजौआवहाय जि गाखोनो थाङो इसेबां मानसि
आंनि खोनानाय आरो आंनि नुनायाव बै हाजोआवथ'
गाखालांबाय थायोब्ला नोङो मन्दिरबो मोनलांबाय थागोन औ मन्दिर बेयाव मानसिफोरा खुलुमलाङो दान होलाङो आरो लोगोसे जे जोबथारनायाव अन्थाइ गिदिर दंना औ बेयावबो मोनसे मन्दिर दं बे खााथियाव औ आरो लोगोसे मानसिफोरा माने मोनसे फोथायनानै ओरैबायदि खालामबोयो जे माने गावसोरनि जिउ मोजां मोननायनि नामफोरखौ लिरना गारबोयो जाहाथे मोनफुङो होननानै साननानै आरोखि औ गोदो बै समाव बाउखुंग्रि बे सिख्लाया बे हाजोनिफ्रायनो बाज्रुमनानै फैदोंना मादोंमोन आंबो जारिमिनखौ बारा मोजां मिथिजोबा औ औ
औ नोंथां
औ जासिगोन ना होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां जासिगोन समाबो बेखिनियावनो थुंगेबाय होनजासिगोन
औ दे नोंथां
औ दे